हेल'
खोनागोन ना खोनखो अ मा खालामदों?
खोनादों खोनादों।
उ मा खालामला थ
दं ओरैनो जिरायनानै माबायाव फांखायाव गरमथाराखा सानजगथाय
जोंथिंबो सानदुं बुं
मा खालामदों
आंबो जिरायनानै दङ मा ओंख्रि जानाय
ओंख्रिया जाथ'आखैनो माबासो बे दावरावथार माथो नोंसोरनाव दलिस दालि खांख्रिखला बाथोनसै जोंना
नोंसोरलाय संबाय
ओ जा जाखांबावबायसो
ए नां ओंख्रि
ना बाथोन
बे दावरावहाय नोंसिनियाव फांखाफोर होबाय बायदों नामा
बारबो बारदों
ए दावराव खोनाथारोहाय
एम
ओमफ्राय दालाय माथो खालामगोन
दाय नै ओरैनो ज दङ
ए ए ओं खोनाबाय हा
एदों द
माबालै नोंनि रायलायनायखौ मानोबा थाबथा थाबथा खोनाबाय थादों
जोंखौ नेदनो नाङा
मा
ए बोरैबा मोजां खोनायो बोरैबा एसे नांथा नांथ मा थाबथा थाबथा खोनायो दा मोजां खोनाबाय
उ उ जस दङलाय जोंहा गासिबो दंजोबो नोंसोरलाय
दंजोबो गासिबो
गायखांबाय
औ गायखांबाय नोंसालाय
जोंहाबो गायखांजोब्बाय
ए
ना गुराखि नामान होनलाय
ओम नाया गुरगोन र' माबा एसे दै रानबाथाय दाथ' दैया गिदिरथारना दाख्लै दै जान ज जानायमोन ओमफ्राय दा बे दैयानो गिदिरानो दाबो सेमाखै
फिथाइ दंखो
ओमफ्राय ओं दङ आय' आसा
औ दङ आय आ बेसे दामा नोंसिनिखौ जेखायना
नैजौ बाजि थामजौ लायो
ना गुरनो रोङो जानो नोङो?
ए दावराव जादोंलै नोंसिनाव उन्दैफोर गेलेदों नामा?
ओयाव आजामोन गेलेदों।
ए दाउ दाव खोनाथारादों।
आरो बारबो बारबाय थादों।
ए
मा होनदों?
सोर सोर लोगोफोर गेलेफैदों नामा? साबेसे गेलेदों बिसोरलाय?
साथाम।
मानसिआनो दुसथ' दुसथ'।
ए
ओमफाय जेरावबो थांथ'वा दा?
थांनाया दा सान गोस नालाय जेरावबो थांथ'आ।
ए नाफोर उम नाफोर सारहैला बायनांगौहाय खना खना हाखरफ्राव।
सानदुं गोसायाव मेङो मैयासो सारहैदों।
ए बेसे बुरजा मोननाय?
सेरथामसो जागोन।
ए बुरजाथार मोनदों माथो सोर सोर सारहैनायमोन?
बाबा हारसिंसो।
मा मा ना मोनबोनाय?
ना फिथिग्रि मागुर
ए फानोना फाना ओमफ्राय नाखौ लाय?
जोंहा फाना न'आवनो जायो।
ए
न'आवनो जानांगौहाय गैयाबा नागिरथिनाय जायो। हो?
ए सानसुनि ओंखाम जाबोब्ला।
दा जागोन।
ए
ओंहो संथयाखै।
दसेनो मोनो दै। ओंख्रिया। मा संनाय जागोनथाय दाहायसे मिथिसिगोन।
ए
मा संगोन बेबा?
ओमफ्रायो खबरफ्रालाय मारै?
खबरा मोजाङैनो।
ए
मोजाङानो बरा नोंनालाय?
आंनाबो मोजांथ' नालेंखल फिथाइया गैला नोंसिना?
दङ दासो थायबावदों आरो।
ए सान्दुं गोसायाव गरमाव नालेंखल बिदै लोंनो मोजांथार जायोहाय लोंगोन ना लोङा नोंसोरलाय? हेलौ। मा जाखौ
ए दासो खोनादों दासो खोना दसे दसेनो माबा खोनायो जालांहाय
ओम
हा
मा होनदोंथाय
मा ओंख्रि मोन्दोंमोनलाय? फैयाखै
हेल'